औ
और खोनादोंना?
थांनायाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन अनलाइन सपिं खालामनायनि सोंजागोन ना
औ सोंजागोन।
आथिखालावथ दा गोदान मुगायाव जोबोर सुबुंफोरानो अनलाइन खालामो ओ नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन नामा दि अनलाइन खालामनाया जेनेबा अफलाइनआव बायनायनिसाय मोजां ना हामा बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
बुंनो हागोन नोंथां। अ जोङो अनलाइन पिं होनानै मिथियोब्ला ओ मिथियो जे औ अनलाइन सपिं होनोब्ला जोङो माखासे ओ मुवाफोरखौहा जोंफोर इन्टारनेटनि थ्रुहै बायनाय।
औ
बेखौनो अनलाइन सपिं होननानै बुङो ओ जेरावहाय जोङो ओ ननिफ्रायनो जोङो मुवाफोरखौहा जोङो बायनो हायो जोङो गावनि टाइमफोरखौहा जोङो ओ रैखा खालामनो हायो अनलाइन सपिं खालामनायाव। अनलाइन सापिंआ आ आंनो थाखाय ओ मोजांबो आरो गाज्रिबो मानो होनबोला मोजां होनबोला मानो होनबा जोङो जेनेबा जोङो दायोथ मिथियो जोङो ब्लेंकेटखौ मिथि
औ औ मिथिगौ दे ब्लेंकेटखो।
ब्लिंकिटआबो बे मोनसे अनलाइन सपिं खालामनाय मोनसे एप बियो।
औ।
ओ जोंहा बेयावहा मा जायो माने जोङो खम समावनो जोङो बेयावहाय अनलाइन सपिं खालामनो हायो। जेनेबा जोंफोरा नआव माबा मोनसे मुवा नांब्रबबो जाबाय अब्लानिया जों मा खालामनो हायो जोङो बेयावहा एसे खम सम टाइमावनो जोङो मा खालामनो हायो बेयावहा जोङो माखासे मुवाफोर नांगौखौ जोङोहा बायनो हायो बेनिफ्राय। अ बियो जोंनो थाखाय खाय जोबोद मोजां आरो जोंफोरो बुंनो हायो जे अनलाइनहा जोङो थाखाय मोजां होनोब्ला जेनेबा जोंहा माने हाथाय बाजारावहा जोंफोरो अफलाइन सपिं खालामनो जोंहा माने सम गैथारा अब्लानिया जों मा खालामनो हायो जोङो अनलाइन सपिं खालामनो हायो। माने अनलाइन सपिं खालाम बाला जोंफोरो समफोरखोहा रैखा खालामनो हायो आरो। बाट माने फारसेथिं अनलाइन सपिंआ गाज्रिबो मानो होनबोला माखासे ओ प्रब्लेमफोर जोङो जानायखौ नुयो। जेनेबा जोङो अफ लाइन सपिं खालामोबोला ओ जोङो माने गावनि मेगनजों नुनानै जोङो बायनो हायो। हायो आरो बेयावहा जोङो जेनेबा मेगनजों नायनानै जोङो
बेयावहा पसन खालामनानै जोङो बायनो हायो बाट जोङोहा माने अनलाइनाव माब्लाबा बिदि लायो जेनेबा जोङो अनलाइनावहा फट जेरै नुदों माब्लाबा जोंहा मोथाङावहा बेबायदि जों प्रडाक्टफोरखौ जोङो मालाबा मोननो हाया। आरो ओ साइसनि प्रब्लेमबो जायो जोंफोरा जेनेबा जों अफलाइनावबा जोङो गावगायानो ट्राइ खालामनानै जोङो नायनानै बायनो हायो बाट अफलाइनाव जोंहा बेबायदि ओ‌ माने राहाफोरखौ मोननो हाया नालाय आरो जोंफोरा मा जायो मालाबा बिदिनो अनलाइन खालामनायावहा जोंफोरा ओ बिदिनो माखा माखासे प्रडाक्टफोराहा बिदि दडेमेज जानायफोराबो मोनफायो बिनि थाखाय अनलाइन खालामनाया माने मोजां नङा आरो। आरो ओ बिदिनो जोंफोरो मालाबा जोङो नुनो मोनो जे माने ओ टाइम होनाय मथे जोंफोरहा प्रडाक्टआ बा मुवाफोरा मोनफाय मोनफायनो हाया आरो बिदि गोबां सम नाङो जेनेबा जोंफोरनो माने जेनेबा हमना ला जेनेबा आंनो गाबोननो नांगौबा बे मुवाया आंहा गाबोन मोनफायाबो जानो हागौ माने जोंफोरो बुंनो हाया माला मोनफैगोन बे मुवायाहा जों बिखौहा माने बुंनो हाया आरो अनलाइनावहा बाट जोंफोरो मा खालामनो हायो अफलाइनाव बा जेनेबा आंनो दायो जेनेबा मोनसे मुवा नांगौ बाट आं बि थांनानैनो माने लाबोब्रबनो हायो आरो गावनि फसन बायसा जोङो मेगनजोंहा बायनो हायो ओ नोंथाङाबो बुंनो हागोन बेनि सोमोन्दै जेनेबा जोंफोरो माखासे ओ मुवाफोर जोङो जेरै जोङो माने अनलाइन बायनायावहा मोजां आरो बाट माखासे मुवाफोर दङ जायफोरखौ जोङो अनलाइनावहा बायनो नाङा।
औ औ।
बुंनो हागो हागोन खोमा।
नोंथांनि बुंनायनिफ्राय जोबोर बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जे अनलाइन बाजाराव मा मा उसुबिदा जायो एबा मा मा मुलाम खाजोयो बिदिनो आंबो बुंनो सानदों आर ना अनलाइन बाजारनि बागै जेब्ला जोङो अनलाइन बाजाराव खथ गासै बिथिंखौनो मोननाय जायोना अफलाइनफोराव जोङो बायनो थांङोबा मालाबाफोर हाथाय बाजाराव बायनो थांङोबा जोङो नांगौफोरखौ मोनजोबा आरो ना बेखायनो जों खायसे बुस्थु मोनैफोरखौ जोङो अनलाइननि जोहै मोननाय जायो आरो ना जेनेबा जोंनियाव खायसे मबाइल नांगौ जादों सासे सु बुंनो बे मबाइला अफलाइन मार्केटाव मोनाखै बे खौ जोङो गोरलैनो अनलाइन मार्केट आव मोननो हायो आरो ना। नाथाय ओ बेनो जाहैबाय जि अनलाइन मार्केटाव जोङो खानसेनो दि मोननाया नोंथाङा बुंखांबाय आगायावसो सानसेनो मोननो हाया। एसे गोबाव नेनो गोनां जायो आरोना। बेनि मोनसे प्रब्लेम अनलाइनाव। होमबाबो जोङो खायसे मोनै बुस्थुफोरखौ अनलाइनाव मोना आरो ना। ओ आरो अनलाइनखौ आङो मोजांसि सिन मोनो आरोना अफलाइन मार्केटनि साइ मानो होनबा आङो बांसिनानो अनलाइनाव खालामो अर्डारफोरखौ मानो होनब्ला जेब्ला जोङो अफलाइन मार्केटाव थांगोन अब्ला दामफोरखौ आङो एसे बारा लानाय नुनो मोना आरो ना। आरो जेब्ला जों अनलाइनाव खालामगोन अब्ला जोङो खायसे खायसे खायसे बेंक लानानै क्रेडिट कार्डफोरा देबिट कार्ड होनानै जोङो अनलाइनखो बि मोननो हायोना मोननो हायो आरोना बेदिनो जौखोनदो हिसाबै जोङो डिसकाउन्ट मोननो हायो। आरो खायसे खायसे अनलाइनाव ओरैबायदि नेम दोङो जाय बिथां इउ जारा ओ अनलाइन खालामबाय थाग्राफोरा अनलाइन खालामबाय थाबा मोनसे कइन्स मोनो बे कइन्सनि जोहैबो जोङो। मोनसे दाम गोसानि बेसेनखौ जोङो कइन्स होनानै जोबोर खम बेसेनावनो मोननो हायो आरोना बेबायदि थि अनलाइनाव एसे मुलामफासिन सानो आरोना आङो। नोंथाङा आरो माया फोर बुंबोवगोन नामा बेनि बागै?
औ नोंथांनि बुंनाय हा नंगौ ओ जोंफोरहा बिदिनो अनलाइन खालामनायाव माखासे जोंफोरा मुलाम्फा जानायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो जोंफोरा मा जायो माने माखासे बिसोरो जोंहा जि एपफोर दङ बिदिनो मुवाफोर बायनो थाखाय अनलाइनावहा बिसोरो मालाबा जोंनो थाखाय मा खालामो? माने बिदिनो थि सम खानानै बिसोरो जोंनो डिसकाउन्टफोरखौ होनायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ
ओ आरो जोंफोरो मालाबा गिफ्टबो मोनो बिनिफ्रा
औ
ओ आरो जोङो मा मोनो बाय वान गेट हवान
औ औ बाय वान गेट वान फ्रि औ
बेखौबो जोङो मोननो हायो अनलाइननि थ्रुहै ओ जोंफोरा बिनिनो अफलाइनावहा बेफोरबायदि माखासे अपसनफोरा ओ मालाबा थाया बाट जोंफोर अनलाइनावहा जों मोननो हायो आरो ओ आंनोबा आरो माने माखासे मैगंफोरखौबो जोङोहा ओ बिदिनो अनलाइनाव मोनो नालाय
औ
आं सानो दे मैगंफोरखौ माने अनलाइनावहा मोननाय मैगंफोरखो माने एसेबां माने फ्रेस जाया बा थाजा जाया आरोना
औ औ
आं सानो आरो जोंफोरो माने माखासे मैगं थाइगंफोरखौहा जोंफोरा अफलाइनाव बायबाला माने बांसिन मोजां जायो जागोन आरो जेनिबाला ओ गोबां समाव ओ जेनेबा बिदि जायो जे माने बै नाङि मैगं थाइगं माने गोबाव सम जानाय मैगंफोरखौबो जोंफोरो अनलाइनावहा मोननो हायो माब्लाबा स समावहा बिनिखायनो आं आं सानो जे माने मैगं थाइगंफोरखौ जों अनलाइनावहा बायनायनिख्रुइ जोंफोरो अफलाइनाव बायनाया माने साबसिन जागोन मानो होनबाला जोंफोरो अफलाइनावहा जोङो माने नायनानै ओमफ्रायो सेवनायफोरखौ जोङो माने बासिनानै जोङो बायनो हायो
औ
ओ बाट जोंफोरो अनलाइनावहा मा जायो जोङो जेनेबा ओ माने बिदि बासिनानै बे सेवनायफोरखौ जों बासिनानै बिदि मैगं थाइगंफोरखौ ओ बायनो हाया जायो
औ
आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे माने अनलाइन ओ शपिं खालामनायहा जायफोरा बिदिनो जेनेबा गोजान जायगाफोरावहा जेनेबा थांदों
औ
थायो बिथांमोननि थाखाय माने आंनोबा बांसिन मोजां आरो मानो होनबाला जेनेबा ओ खायफा खायफा बिदिनो गोजानाव थानायफोरा माने जायगाफोरखौहा दखानफोरखौ एसेबां मिथिया जेराव ओ बिदिनो जे जायगायावहा मा मुवा मोनो बेफोरबायदि जायगाफोरावहा जेनेबा एसेबां मिथिनाय जाया नालाय गुबुन जायगाफोरावहा बे जायगाफोराव माने अनलाइन सशपिं खालामनाया माने मोजां आरो
औ औ
गोहा माने सहाय खालामनाय जायो आरो जेनेबा जोंफोरो जायगाफोरखौ मिथिया माहा मा फानो बेफोरखौ मिथियै समावहा जोंखौ माने गोबां हेल्प खालामो आरो अनलाइन स अनलाइन सपिंआहा ओ लोगोसे अनलाइन सपिंआहा ओ जोबोद मोजां मानो होनबोला दायोथ' आथिखालावहा मानसि फोरा गोबां माने बिजि जाबाय माने समफोर
औ औ समनि एसे माबा जायो आरोना मोजां जायो जायफोरा सम गैया बेनि थाखाय अनलाइन सपिं बे मोजां जायो आरो ना जाय फोरा बाजार थांनो हाया एबा एसे उसुबिदा बिसोरो न'आव थानानैनो ओ अनलाइन खालामनानै गावनि नांगो बेसादफोरखौ बुुथुमना लानो हायो आ ना बेबायदि गोबां सुबिदा जायो अनलाइन सपिंनि थाखाय ओ थिं नोंथांनिफ्राय बहु गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय अनलाइन सपिंनि ओ बागै ओ नोंथांखौ ओ इयुनाव आरो लोगो मोनफिनगोन होनना आं आसा खालामगोन। ओ नोंथाङा दि जाबादि अनलाइन सपिं खालामनायनि बागै बुंदो जोबोर मोजाङैनो बाथ्रा बुंदो जोबोर गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ खायसे मुलाम्फा आरो खायसे गाज्रि बेफोरखौ बायदि मिथिनो मोनबाय। होमबा नोंथां दिनै बेखिनियावनो बिदाय लासिगोन होनना सानबाय आरोना।
अ अ दे अ अ खोनादो अ दे गोजोनथों।